औ दा जोंहा माने दानाय लुनायनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन जागोन ना नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ
आयदाया दानाय-लुनाय
औ नोंथां।
दे होमबा नोंथां जागायदो।
औ बे दानाय लुनाया माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सलिबोबाय थानाय मोनसे
उम
ओ गोजाम माने खुन्दुं जेरै माने आखाइनि
आखाइजों
आखाइजों दानाय माने आखा आखाइनि नेमखान्थि जेरै आखाइजोंनो आगर एरनाय मोनसे बिखान्थि आरो माने बे
औ
बेयाव माने गोबां माने आगर माने एरनाय जायो गोब
औ गोबां गोबां गाब बाहायनाय जायो जेरै गोजा गोथां गोमो
बेफोरबायदि आरो माने गाबखौ लानानै गोबां माने जेनेबा दख'ना आर'नाइ बिदियाव
औ स औ दानाय लुनाय जेरै दोङो ओ फालिबो दाजायो फास्रा
औ बेयाव माने गोबां बे दानाय लुनायजों बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो माने
औ ओमफ्राय जोङो दानाय लुनायाव बाहायनाय मोननैसो आइजेंनि बुंनो हागोनना नोंथां
उम बेयाव दानो थाखायथ' बिसानसालिखौ बाहायनाय जायो
हिसान बानायनाय जायो आरो ना हिसानाव मा औ
बेयो हिसानजोंनो बानायनाय जायो आरो गुबैयै माने दानियाथ' गोबां बिगियानारि दाजेमबो जौगानायजों
औ गोदो गोदोथ' आखाइजोंनो दायोमोन
नैबे जाबाय
औ गोदो
आखाइजोंनो बानायनाय जादों होजायोमोन
आइजोफोरा गावबा गावनो औ खुनदुं लुनानै दायोमोन
औ
गोबां ओ जोङो मिथिंगायारि ओ फिथाइ सामथाइखोनो कालार बानायोमोन
औ बेयाव फिथाइ सामथाइजों बानायनाय जायोमोन आरोना
औ दानि जुगावथ' सब ओ
माने गोबां मुलि बाहायनाय जायो दानिया केल बायदिजों गाबखौ दिहुननाय जायो आरो दानिया
औ बांसिनानो
बेयाव आरो दानाय लुनायाव गोबां गोनां थिफोर जायो माने गोनांथि गोनांथि थायो माने बेसाद माने बेयाव जायखिजाया माने दानाय लुनायाव गोनांथि मोनसे थायो आरो माने बेफोर माने
जोङो हारिमुनि गोबां
भेलु जेरै बेफोरबायदि माने
नांजाबनानै थायो
औ बेयाव उम मिथिंगायारि माने ट्रेडिसनजों
हारि नां
औ बेयाव माने आरो गोबां सुबुंफोरजों माने आइजो माहारिया मा उम बेखौ
औ
गोबां रोखोमै दानाय आरो लुनायजों माने रांखान थि आयदायाव गोबां मुलाम्फा लानो हायो आरो माने औ बेयाव दानाय लुनायाव माने गोबां गोहोनि गोनांथि जाया आरो बेयाव माने गुबुंलेनि माबा उम गुबुंलेनि माबा फैया आरो माने गुबुंले जाया बेजों दारिमिननि जों उम दारिमिनजों बानायनो गोनांबा मोनसे बेयाव उखुनदै ओंखारनाय गोबां माने गेस बिसगोनां गेसफोर ओंखारनाय जायोनालाय गोबां दारिमिनावनो बिदि माने दानाय आरो लुनायाव माने बेनि बेलायाव बांद्राय माने गोहो आरो गुबुंले जानाय खौ नुनो मोना माने
औ आमफ्राय जोङो बे दानाय लुनायाव बाहायनाय आइजेंफोरखौ औवाजोंबो बानायो ओमफ्राय दंफांजों दंफां खौ दाननानै उम गोबां जोंनि माने हारिमुजों ओ सोमोन्दो गोनां आरोना दानाय लुनाया
औ नंगौ बेयाव माने हारिमुखौ लानानैबो माने
नांजाबफानानै थायो
औ
जोङो बे दानाय लुनायावनो जोङो दानो हायो दखना
गावसोरनि जौगानायखौ लाबोनो नायगिरो
उम जोंनि
बेयाव सुबुंफोरा मा ने गोबां आर्ट माने महर
महर होनो हायो जोङो जेरै दानाय लुनायाव जोङो ओ दानाय लुनायाव ओ जेनेबा जोङो हिसान दाबाय दानानै दख'ना गांसे दाबाय दख'ना गांसे याव जोङो गोबां महर होनो हायो
औ बेयाव आगरनि दिंखिया आगर फारौ मेगन थाइगिर बिबार बिदि दावरायनि गां जेरै बिदि गोबां आगरफो फोरखौ माने महर होनो हायो आरो
औ बिदिनो औ बिजोंनो जोंनिया आइजोफोरा समायना रमायना दखना दानानै गानो दानाय गोबां बेयाव उम
औ बेयाव आरो आगोलथ' गोबां माने गावनि आखाइजोंनो ओ महर होग्रोआलासे दाइरेक्ट माने खेबसेयैनो गाब खुन्दुंफोरखौ लानानै खेबसेयैनो बानायलाङोमोन दानिया नाथाय दारिमिनफोराव बानायनो थाङोब्ला
दा-दा नायनो थाङोब्ला ओ आथिखालनि
पेन्सिलजों माने आखिग्रोना लानाय जायो माने
उम ओ
ब्ला दारिमिनफोराव गुफुर लेखायाव बेनि महरखौ बानायग्रोनाय जायो आरो मा बायदियै बानाय गोन बा मा महर होगोन खौ माने गाबजों महर होग्रोना लानाय जायो बिनि उनावसो माने दानाय आरो लुनाय बिखान्थिखौ बाहायनाय जायो
गोदोथ' ओ आइजोफोरा दाउ बिरलांनाय नुबानो दाउखौ आगद एरनो हायो मोन
बिदिनो आरो माने दाउ बिरलांबानो बे दाउआ बिरलांबाय बिनि महर होयो
ओमफ्राय आथिखालावथ' ओ जोंना ओ आइजोफोरा हिसानखौनो दाला बांसिनानो बायनानै गानो
औ दानिया बिदिया गोमालांनो हमबाय माने रोंलियाबो दानिया रावबो माने रोंनायफोरनियाव सोंनाबो लाया रोंनोबो दानि सुबुंफोरा सोलोंनो माने गोसो जालिया गोबां बिगियाननि दारिमिनारि आरो जन्थ्र बे बि गियानारि जौगानायजों माने सोलायलांबाय सुबुंफोरा बेखौ बानायनो थाखाय गाबनिथ' गोनांथि जायो खुन्दुं बेफोरबायदि गोबां गोनांथिजों लोगोसे बेखौ बानायफिनब्लाथ' आरो जोबनायाव बेखौ हानोबो गोनां जायो सुनोबो गोनां जायो बेखौ गाबखौ फोनखांनानैथ' बेखौ सुनो गोनां जायो नालाय आरो बानायखांनानै बेखौ हानो गोनां जायो हाख'नो
बांसिन बेखौ सैथो दानाव बाहायनाय जायो आरो सैथो दानाव खुनदुं खौ रुनानै बानायनाय जायो आरो बांसिन
लाथा एम्फौनिफ्राय दिहुननानै
औ लाथा एम्फौनिफ्रायबो बानायनाय जायो माने बेनि एम्फौनि लाथाखौ जिरनानै माने माने बेखौ बोखानानै खुनदुं बानायनाय जायो आरो आरो बेयाव
औ
दंफां बिलाइ जेनेबा दंफांनि फिथाइ बेफोरनि गाबखौ दैयाव लाागायनानै बेयाव खुन्दुंखौ सोमनानै गाबखो फोननाय जायो आरो
औ
दानियाथ' बिदि नंला नालाय दानियाथ' गोबां गलाफोराव माने दारिमिनजों बानायनाय गाब फैखायो बेजोंनो बानायो आरो खुनदुंफोरा थाखायो दानिया
औ
दानि गोदान जुगावथ' आरो दाजेम कम्पिउटारजों जौगानायजों माने आखाइजों बानायनायनि खोथायानो गैला
औ
कम्पिउटार बा मेसिनाव बिनि महरखौ बुंना होबानो माने महरा हारसिं बिदिनो जालाङो बेबायदियैनो बानायनाय जायो आरोना नोंथां
दानाय लुनायाव बाहायनाय आइजेंफोरानो सोरखि नांगौ जायो
औ
आरो खुनदुं थुननाय
थुननो थाखाय सोरखिखौ बाहायनाय जायो आरो माने
औ सि सि दानाय
थख' बानायनो थाखाय थुननानै लानाय जायो बेयाव
सिखो सोंनानै लानांगो ग्रिल आरो बबिनबो नांगो जायो बिदिनो गोबां रोखोमनि थायो आरो दे बिदिबा नोंथां समाबो जाबाय दे मिथिनो गोनांखौ मिथिबाय दे औ